आं खोनाबाय ना औ औ औ नोंथां गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनि जासि हरग्रोनाय थाबाय दा औ नोंथां दा आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो माने जों गोदोनिफ्राय जि दाउ अमा फिसिनानै जों न'खर खुंबोदों बिनि सायाव सावरायनो नोंथांनो आं फन हरनो हरनायनि जाहोनानो जादोंमोन नोंथां दा नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना औ औ अब्ला आं नोंथांनियावनो गिबियाव सोंथि खालामग्रोनो सानदों जे नोंथां जे जों गोदो समनिफ्राय जों दाउ अमाखौ बोरै फिसिबोयोमोन नोंथां नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन दा
हागोन नोंथां हागोन माने जोंनि बर' समाजाव एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव माने बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो न'खर खुंबोनो थाखाय एबा न'खरखौ सालायबोनो थाखाय जोंनि न'नि बारि बागानावनो माने दाउ अमा फारौ बेबायदिनो बोरमा बेबायदिनो माखासे बै फु फुख्रियाव फुख्रि होननानै बुङोना नोंथाङा जायखौ ना मागुरफोर नैबेफोरखौबो माने न'नि बारि बागानावनो हाखर जावनानै फुसिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथा जायखौ जायखौ जों रायखांनांनांगोन जे जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय बै समनिफ्रायनो जों बे दाउ फोरखौ ओरैबायदि जोथोन लाबोनानै फुसिबोनानै माने फेदेरबोनानै गावनि न'खर खौहाय सालायबोनायखौ जों नुबोदों आरो नोंथां बेबायदि आरो बेजों लोगोसे जों जोंनिनो फेभ्रेट बुंनो हायो जायखौ बुङो अमा अमा होननानै बुङोब्ला माने जोंनि ओनसोलफोराव मिथियि रावबो गैया आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बे जानो थाखायबो जोबोद मोजां माने आरो बेजों लोगोसे माखासे रांखावरि आ आरजिनोबो ओ आलथुवायै फैनायखौ नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो माने अमाखौ अमा मासे फ्रि एबा अमा फिसिनोब्ला ओरैबायदि जोथोन लानांगोन जोङो माखासे उम जायखौ बुङो माइ माइ सौहोनानै मोननाय जि गुन्दै बै गुन्दै गुन्दैफोरखौ जमा खालामनानै आरो बेजों लोगोसे माखा बै समावथ' गुन्दैफोरा एभेलेबेल नङामोना आरो थां बेबायदिनो अमाफोरखौ फिसिनो थाखाय माने देरहोनो थाखाय फेेरनो थाखाय बारियाव मोननाय ओ थास' थास'फोरखौ रुनानै होयोमोन आरो माखासे हाग्रानि मैगं थाइगं मोननाय बैफोरखौ रुनानै माने ओ अमाफोरखौ फेदेरोमोन आरो नोंथाङा अमाफोरखौ फेदेरनानै बेबायदिनो माखासे जाबाय आरो माखासे जानो हायिफोरखौ खाथिनि बाजार दखान गलाफोराव फाननानै माखासे रांखावरि ओ बुथुमनायखौबो नुयोमोन आरो नोंथां नाथाय नाथाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ आथिखाल बिथिङाव ओरैबायदि ओ जौगानायखौ नुबोजों नुबोदों जे नोंथां माने ओ न'खरावनो फार्म खुलिनानै गंसे न'खराव गंसे न'खरावनो ओ जि था नङाब्ला जिबा नैजिथा गाहाम अमा फार्म बानायनानै गावनि न'खरखौ सालायबोनायखौ एबा सोलिबोनायखौ नुबोदों आरो नों थां औ नोंथां बेबायदिनो आरो जों बुंनो हाबावो जोंनि मोसौ ना मोसौआ जोंनि संसा र जानायनि बेलायाव जोबोद गोनां थि एबा गोनांथार मुवा होननानै जों हमनानै लायो आरो नों थां माने गंसे न'खराव माने मोसौआ गैथाराब्लाबो बै समाव मासे मानैया थाखायायोमोन आरो नोंथां
औ नगौ नोंथां
जेरै जों मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोनो गाइखेरजोंनो जों जोंनि न'खरनि जिनाखि नांगौ बेसादफोर बे बेफोरखौ बायनानै सोलिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोसौ हालुवा जायखौ जों आबाद मावनायाव बाहाय यो मैगं थाइगं गायनाय गोबां बेबायदिनो आबाद मावनायाव बाहायो आरो नोंथां आरो आरो बुंनो हाब बावो जे जों बे मोसौनि जिनाखि खि एबा हासार बिनि हासारफोरखौ जमा बुथुमनानै माखासे ओ गोनांथि जानाय आबादफोरावबो बाहायनाय जायो आरो नों
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
बेबायदिनो गुबुन गुबुन आदबजों गुबुन गुबुन ओ जिब जुनारखौ ओ फिसिनानै जोंनि बर' समाजाव एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव जिब जुनार फिसिनानै गावनि न'खरखौ खुंबोनायखौबो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां बेबायदिनो औ बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे ओ जिब जुनारखौ ओ दाउ अमा फारौखौ माबोरै फिसिबोयो नों नोंथाङाबो नोंसोर नोंथांमोननि साइडजोंनिखौ एसे फोरायनो हा
औ जागोन नोंथां आ दाउ अमा फिसिनानैथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो संसार जाबोनायखौ जों नुबोनो मोनदों नङा होनबा नों थां दा जों बुं जों गोदो समनि बर' सुबुंनि बर'फोरनि गामियाव जों नुनो मोनो जे बयनिबो न'खर जोङो दाउ थानाय अमा थानाय बोरमा थानाय हांसो थानाय माने मोनफ्रोमबो न'खरखौनो जों गोदोनि समाव बेबायदि ओ ओ जिब जुनार थानायखौ माने जों नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां दा औ गोदोनि औ गोदोनि दाउ अमा फिसिनाय आरो दानि जुगनि दाउ अमा फिसिनाय गोबां फारागखौ जों नुनो मोनसै नोंथां गोदोनि समाव जों न'खर मोनसेयाव बहाय मासे अमा बा मानै अमा बेफोरबायदि अमाखौल' जों नुनो थाङोमोन आरो गोदोनि समावहाय बैफोर अमाफोरखौ ओ गामिनि सुबुंफोरा लाखिनो थाखाय मा खालामो बबेबा बारि ख'ना बबेबा बिफांनि साया बैफोरबायादि जायगायावसो जों खानानै दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जाहाथे न'सुं सेराव बा न' खाथियाव मोनामो बै मोनामा बैनि थाखाय बिसोर बिसोर माने गोदोनि समनि सुबुंफोरा माने बारि ख'नाफोरसो बांसिन अमाखौ खौ दोनहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन मानो होनबा गोदोनि सम समाव जोंना दानि बायदि ओ जेनेबा अमा गोमानाय बा अमानि माबाफोर ओम जानाय जेनेबा खारनानै बावबा थां बेबायदि गैयामोन आरो नोंथां नङा होमबा दा औ गोदोनि ओ सुबुं न'खरफोराव माने जोङो नु जोबो बयहाबो माने दाउ थानायखौ जों नुनो मोनोमोन माने दाउआ बयनावबो थायोमोन जों बेखौ मिथिगौ नङा होमबा नोंथां दा गोदोनि समङावोबा बेबायदिनो आं जेनेबा समाव रां खाथिनि नांब्रबगौ जायोब्ला जोंनो दाउ अमा फिसिनाया माने गोबां हेफाजाब होबोयो नङा होनबा नोंथां जेनेबा नों अलखद समाव दसेनो लोमजाबायोब्ला दसेनो जोङो माबा मोनसे खालामनांगौब्ला माने अलखद जायोब्ला जोङो न'खराव थानाय अमा बा दाउ अमा फि बेखौ जोङो द'सेनो फानब्रबनानै माने बेजोंनो रांखानथियारि अनसुंथाइखौ जोङो मोन नुनो मोनो आरो नोंथां दा बैफोरखौ नोजोर होनानैनो जोङो गोदोनि समाव माने दाउ अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन मानो होनबा गोदोनि सुबुंफोरनाव साननाय दंमोन जे जोङो थाखा फैसा ब'हा मोनब्रबनो जुदि नांबावग्रब जायोबा जों बबेनिफ्राय लाबोब्रबनो बैफोरखौ नोजोर होनानैनो माने दाउ अमाफोरखौ गाहाय महर रांखानथि सुंथानायनि थाखाय गाहाय महर हिसाबै फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माखासे सुबुं माखासे माखासे ओ ओ आइजोफोरखौ जों नुयोमोन जे आ दाउ अमानि अमा बिमा लानानैबो जेनेबा जोलै होनानै अमा जोलै फिसाफोरखौ फाननानै जों माने न'खर सुंनाय मोजां रोखोमैनो न'खर संबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां माने अमा फिसिनानै जे गंसे से न'खरा जे मोजां रोखोमै जौगाबोगोन बा मोजां रांखानथियाव ओ सुंथाबोनो हागोन बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां औ दा गोदोनि समाव बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा माने मोसौ फिसिनानै मोसौनि गाइखेर फाननानै मोसौ फिसा फाननानैबो न'खर खुंबोनायखौ जों नुबोनो मोनदों नोंथां गोदोनि समाव न खरसे न'आव माने जोङो हालिनै हालिथाम बेजों लोगोसे मोसौ गायखौ मानै माथाम माब्रै गाहाम जों नुबोनो मोनदों आरो नोंथां मानो होनबा ओ गोदोनि सुबुङा दे बुंबाय आं नोंथां एसे सिगां रांखान्थिखौ बिथा खालामनानै माने दसे न'खरनि समाव नांब्रबगौ बिथा खालामनानै माने जिब जुनारखौ न'आव फिसिनाय जायोमोन आरो नोंथां जेनेबा मोसौनि मोसौ फिसा जायोब्ला मोसौनि गाइखेर फाननानै बे रां जोंनो जेनेबा बिसोरो न'खरनि गोनां जानाय रांखान्थिखौ सुफुंनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां दा औ दा गोदोनि दिनावथ' बेबायदिनो न'खरबारिफोरावनो फिनानै जोंङो दाउ अमा फिसिनायखौ जों नुबोबाय नंङा होमबा नाथाय जों दा आथिखाल बिगियान मुगायाव ज जोंङो माने आलदा आलदा खादब आयदाजों माने जिब जुनार फिसिनायखौ जों नुनो मोनसैलै गोदोनि समाव जोंङो अमा न'खरसेयाव मासे मानैै माथाम बेबायदि अमाखौल' जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि आथिखालाव जोंङो माने गोबां अमा गोबां जायगा मोनसे मोनसे जेनेबा न' बानायनानै गोबां अमा फिसिनायखौ माने अमानि बिजनेस अं अमानि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां माने औ औ दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नंङा होमबा औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे हांसोनि हांसोखौ फिसिनो दा दा गोदोनि गोदोनि आरो दानि गोदोनि समाव माबायदि फिसियोमोन हांसोखौ आरो दानि दिनाव जों माबायदि फिसिनायखौ नुनो मोनो
बे हांसो फिसिनाय होनोब्ला नोंथां माने माखासे दैनि गोनांथि जायो नालाय थां बै दैफोराव जे गोदोनि समावथ' ओ बारि खनाफ्राव दंग' फोर बुहुद जों आं जोंनि जायगानिखौ बुंनोसै नोंथां माने गोदोनि समाव हाखर हाला माखासे जायगाफोर दंङमोन आरो नोंथां बेफोरावनो बेफोरावनो फिसिनायखौ नुयोमोन आरो नो गोथां नाथाय नाथाय आथिखाल बिथिंङाव बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला माने जाय ना फुख्रि ना बै गिदिर गिदिर ना फुख्रिफोर दंङोना बिनि साइडफोरावहाय माने हांसोफोरखौबो माखासे फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो आरो माने बै हांसोखौहाय बेरहोनो थाखाय बै बिदैखौहाय माने हांसो हांसो आखखौथ' ग होनोनायखौ गनायखौ बारा नुवा नों थां औ माने बै हांसोनि बिदै खौ दाउ बिमानो गहोनानै माने फिसाखौ बोद माबायोमोन आरो नोंथां फिसा देरनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां बेफोरबायदि फिसिबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां
औ नोंथां औ
गोोथां माने जोंनि जिब जुनार फिसिनाय एबा दाउमा दाउसाफोर फिसिबोनो खौ जों बेफोरबायदिनो नुबोनो मोनदों आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा औ समाबो जाबाय नामा ना
औ - औ नोंथां दा उनाव आरो फिन सावरायफिनसै ने नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन